हेलौ
अ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
नोंथांनिसिम गोजोन ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय
औ बरायनाय थाबाय
अ नोंथां नोंथांनो आङो फन खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंसोरनि ओनसोलावहाय ओ बैसागु फोरबोखौ माबोरैहाय फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ
औ बैसागु होननानै बुङोब्लाथाय बैसागुआ जोंनि बर' सुबुंफोरनि बा बर' माहारिनि मोनसे एंगार हायै रंजालि फोरबो नङा होमबा?
औ
ना ओ जों बेखौहाय गोदो गोदायनि फ्रायनो जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोङो दासिमबो फालिबोगासिनो दङ। नङा होमबा ना दा जो-जोंनिथिं आरोना आथिखाल बैसागुखौहाय ओ गोदो जेरैबायदि फालियो बेबायदिनो फालियो नाथाय एफा एनै माने सोलायबोनायखौहाय नुनो मोनबाय आरो। जेरैहाय जोङो गोदो जेरैहाय ओ सैथ' दाननि जोबथा दिनावहाय बा सानाव जोङो जेरैबायदि गोखा गो खै मिथिंगायावनो मोननाय मैगं थाइगं ओ गोखा गोखै होनो जायखौ ओ स्निथा मैगं थाइगंफोरखौ जोङो खांनानैहाय सैथ्र' दाननि जोबथा सानावहाय जों खांनानै जायो माने एवनानै जायो आरो बेखौ ओ बे जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय ओ जोंनि जे देहाफोरा ना ओ सिगांनिफ्राय जे जोङो खामानि दामानि मावबोबाय मालाबा सुबुंनावथ' बेमार आजार जायो नङा होमबा? ओ जों बेफोरखौहाय गैया खालामनो थाखाय जोंनाव फोथायनाय दङ जे बै सातथा मैगं गोखा गोखैखौ जायोबा जोंनि जे देहायाव थानाय सानाय सुनाय बेराम आजारफोराहाय गैया जायो होननानै नङा होमबा?
औ ओ बे सातथा मैगं थाइगंफोरा मा मा मैगं थाइगं बेखौ नोंथां खिन्थानो हागोन ना?
ओ उम गोथां मैगं थाइगंआथ' गोबां रोखोमनि दङ। नाथाय जोङो बेखौ ओ स्निथाखौल' खांनानै जायो माने जाय जेखौ मोनो बेखौ खाङो आरोना। ओरैनोथ' जोंनिथिंहाय ओ ओ केेरादाफिनि, खिफि बेन्दों ओमफ्राय जोग्लावरि, ओ उसुमै, ओमफ्राय ओ बेबायदिनो लाफा सायख' ओमफ्राय सिब्रु आरो बेबायदिनो खान्थाल मुसि होनो जायखौ गोरलै गोरलै थायजेननाय। बिदिखौबो होयो आरो बै नारें गोखै जेखौ नारें खारजि होनो। बिदिखौबो होयो जोंनि थिं आरो थाइजौ जे थाइजेननाय मावलिनानै फिसा फिसा थाया होमबा? औ बेखौबो बेखौबो होयो जोंनि थिं ओ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगंखौहाय खांनानै जायो आरो।
औ।
आरो बेजों लोगोसे बेखौ खांबाय नालाय अखानायैनिफ्राय बैसागु जाजेनो एक थारिकनिफ्राय बैसागनि से दा से दिननिफ्राय जोंना बैसागुआ माने जागायजेनो आरो बै ओ सैथ्र' दाननि जोब था नालाय बेयाव जों बिदाय होबाय। ओमफ्राय अखानायैनि ओमफ्राय जोंना बैसागु जाबाय। बेवहाय जोङो जोंनि जे जिउनि थाखाय जिउआ से जोंना मोजाङैहाय दैदेनलांजायो बिनि थाखाय जों इसोरनि खाथियाव न'खरनि गासिबो सुबुंफोरानो आरज गाबो। आरो बेबायदिनो जोङो गेदेरखौ मान होयो उन्दैखौ अनो। बेजों लोगोसेनो गामिनि बयबो सुबुंफोरा उन्दै गेदेर सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' बयबो न' न' मागियो आरो रंजायो। गोदोथ' खाम सिफुं जथा दामनानै रंजायो होनोमोन नाथाय आथिखालाव जोंना जे जों ओ बिगियानारि गोहोजों दिहुन दिहुननाय जेरै कारेन्टनि गेजेरजों जानाय जेरै बेफोरखौनो दामनानै बक्सफोर थायोना दामग्रा आगजुफोर थायो बेबायदि बेखौसो दामनानै बिनि मेथाइफोरजों मोसानाय जायो आरोना। आरो मालाबा समाव आरो माखासे ओ सेंग्राफोरा बा सिख्लाफोरा खुगा मेथाइ एफा एनै खनो अब्लाबो माने इसेबां मानि गोदोनि बायदि नङा बांसिनानो जोंना थाखानाय मेथाइफोरखौनो दामनानै मोसानाय जायो आरो बेबायदि।
औ
ओ अब्ला नोंथांमोननिथिं आथिखाल बैसागुखौ माबायदि फालियो नोंथाङाबो एसे फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ।
अ जोंनि बिथिंजाय जोंनि ओनसोलावहाय माबोरै बैसागुखौ फालियो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ सैत्र दाननि जोबथा खालारखालि ओ मोसौ बैसागु हिसाबै खुंनाय जायो।
औ।
गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बे सानखौ जोङो मोसौ बैसागु होनना फालिबोगासिनो दङ। अ बैसानखालि मोसौखौ थुखै थुखैनो गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो बेखौ जोङो सानसे सिगां सिगांवावनो दैमानि जिं जिं जिं नङाब्लाबो जोङो सोरनिबा बारि बारि बागानाव थांनानै नङाब्लाबो गलाफोरनिफ्राय लाबोनानै दोनफैनो हायो ओ नांगौ मुवा बेसाद फोरानो जादों जेरैहाय लाव फानथाव दिगलि लिथि थाराय गाज्लि थाराय हालदै बेफोर मुवा बेसादफोरखौ सानसे सिगाङावनो लाबोनानै दोनफैखायो अ बेनि उनावहाय जोंङौ। जेब्ला सैथ दाननि जोबथि खाला जागोन अब्ला बैसानखालि फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां बे मुवा बेसाद लाबोना दोनफैनायखौ ओ सेखाजों हानानै लागोन आरोना नोंथां बेनि उनाव ओमफ्राय जोङो बेखौ ओ औवानि आरुं जिरनानै माला सुगोन बेनि उनाव थाराय थाराखौ लानानै ननि मोनफ्रोमबो उखुमावहाय थुनानै दोनगोन बेनि उनाव जोङो ओ साराय बा थौनि हांगारखौ हखनानै लाइ बिलाइयाव थाव गुबैजों मोजांसे लगायनानै लागोन बेनि उनाव औवा औवाखौ थुख्राथाम महराव हासनानै बेखौ आरंजों खानानै बे अमा थथाम खाजाबनायजों बे हांगार खौ लगायनानै मोसोनाव फुननानै होगोन अ बेनि उनाव जोङो मोसौखौ थारायजों बोस्रुनानै दैमा फुख्रिफ्राव जायहा सि दङ सि दैखर दंखल सोरहाबा फुख्रि दैमा बेफोरबायदियाव होनानै लांनानै ओ बे हानानै दोननाय खावसे बाहागोखौ खावसे बाहागो बोसोर थुखैनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ ओ सारनानै लाव खार मेथाइ खन्नाय जायो जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बेफोरबायदि आरोना नोंथां बेनि उनावहाय बिदि मोसौ खौ फोथारसिम थाराय थाराजों बोस्रदना लांनानै बेखौ सानसेनि थाखाय उदाङै हेगारनानै दोनगोन आ बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलियाव ओ मोसौखौ खानो नागिरो अब्ला जोङो बिसोरनो बोसोर गोदाननि गोदान फागा बावनानै बेजों खानानै दोननाय जायो बेनिफ्राय बैसाग दाननि से खालखालिहाय ओ मानसि बैसागु जाहैबाय ओ बै सानखालि जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोब सस्रां जाहाथे बोसोर गोदाना नांज्लाय खमज्लाय ओ जेंना जेंसिजों बारलाङा बेनि थाखाय जोङो इसोरनिसिम गोसो गोथारै आरज गाबो बेनि उनावहाय जोङो जोंनि बिमा बिफा बिदा बिबाजै आबै आबौ बिसोरनिफ्राय मान होनानै बोर लायो बेनि उनावहाय नखरनि बाय बाहागिफोर गामिनि गेदोर गोलावफोरनिफ्रायबो जोङो ओ बोर लायो
हम
औ गेदिरखौ सनमान होयो औ
नोंथाङा जे होनदोंना ओ मोसौ थुखैनायावहाय दिगलि होनदोंना नोङो। बिफां दिगलि दालाय बाहायो होनदोंना ओ। बेखौहाय मानि थाखायहाय बेबायदि मोसौखौ बुज्रावनाय। बा मानो बेबायदि बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायथिनो हागोन नामा?
हागोन थारैनो जि मोसौफोरा देरनो रोङा जानाय बा बे बोसोराव बेमार आजार मोसाव सानाय सुनाय गाराय बेफोरबायदि जानायफोरनिफ्राय बेफोरबायदि थुखैयोब्ला। हामो देरखाङो। बिदि होननानै फो फोथायो आरो सिगां गोदो आबै आबौमोननिफ्रायनो। बेनि थाखायनो मोसौखौ बोसोर। खनसे थुखैनाय जायो होननानै जोंनि
औ-औ आरो जे बुंदों नोंथाङा। ओम ओ साद रायहोनदों ना। बेनि बे हांगार खौहाय होखनानैहाय जोङो मोसौफोरनो फोथा थुयो नङा होमबाना। नोङो होनदोंना बिदि।
थारैनो।
औ अब्ला मानो बेखौ बेबायदि फुननानै होनाय जायो मोसौनियावहाय।
बेखौहाय ओ। जों दो सानसे ओरैनो मोसौ। खौ उदाङै हगारनानै दोनोना नोंथां। बेवहाय जोङो जे सानसे उदाङै हगारनानै दोननायाव जाहाथे मोसा लख्रा सैमा सियालफोरा जाहाथे। जाथे मोसौखौ जाया।
औ
बे गोसोम फोथाखौ नुनानै। खियो बेनि थाखाय जोङो बेखौ फोननानै होनाय जायो होनना गोदोनि आबै आबौमोननिफ्रायनो फोथायनाय दङ।
औ आरो नोंथां। नोंसिनिथिं ओ नोंसिनि ओनसोलाव आरो मोसौ थुखैनायावहाय। लाव आरो फान्द। ओ-ओ जे हानानै माला सुनानै गानहैयो ना।
अ मोसौनो गानहोनाय जाया नोंथां। बेखौ ओरैनो न नखौ ननि उखुमफोराव थेबनानै दोनो।
लाव आरो फान्थावनि माला सुनायखौ
औ बेखौ जोंनिया ननि उखुम उखुमाव थेबनानै दोननाय जायो। गामिफोराव नुयो जे मोसौनोबो गानहोनाय जायो। ओ बेफोर बेफोरखौ मानो गानहोयो बिसोरसो मोनथिसिगौ जोंनि बिथिंजाय गानआ नालाय जोङो दा मिथिला।
औ औ। ओइ नो खाथि खालामबाय नोंथांमोननिथिं जे सेंग्रा सिख्लाफोर बोराइ बेन्थ' बयबो उ न' न' हाबनानै रंजायो नङा होमबा।
औ थारैनो।
औ दा बेबायदि रंजानायावहाय बिसोरो माब्रैहाय रंजायो नोंथाङा एसे सुंद'यैबाबो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां माबोरै रंजायो होननानै बुंङोब्ला आदा दानि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला सिख्ला नालाय जोङो खाम जथा सेरजा सिफुं जाबखेरें लानानै खुगा मेथाइ खननानै जोंनि बे सेंग्रा सिख्ला जोंनि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरा ज' ज'यै गाजा गोमजायै बैसागुखौ खुङो।
औ।
औ ओ दे होमब्ला नों नोंथां जोंना समाबो जाबाय दिनै जोंनि बे बैसागु फोरबोनि सुंद'यै सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा।
औ दे औ गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथांसिमबो रोजासे रोजा साबायखर थाबाय।
औ।